हेलौ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
औ मा होनो आं दायो फंसे खोथा सावरायनो होनसो हरनाय जादों नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन
जोंनि बर'फोरा नाफामखौ माबादि बानायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां नाफामखौ जों माबादि बानायो होनोब्ला बेखौनो बुंनांगोन जे नाफामखौ नाफामखौ जोङो गिबियावनो ना नाखौ जोङो सान्दुंङाव मोजाङै फोरानना लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ।
बे बेनि उनाव जोङो बे नाखौ मोजाङै फोराननानै आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय जोंहा थास' बुगाखौ होनाय जायो नोंथां
औ नोंथां।
बिदिनो बिदिनो थास' बुगाखौबो जोङो मोजाङै सुनानै सान्दुङाव फोरानना फोरानना लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो सान्दुङाव फोरानना लाखांनानै बेनि उनाव जोङो उवाल एबा दिंखियाव जोङो गिबियावनो नाखौ देग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो नाखौ गेब्लेखांनानै जोङो बेयावनो जोङो थास' बुगा फोरानना लानाय थास' बगाखौ जोङो ओ बेवहाय होफानानै देनाय जायो आरो नोंथा।
औ नोंथां
आरो बेनि उनाव जोङो बे नाफाम देनायाव जोङो खारदैखौबो जोङो एसे नांगौ बादि होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ना देनायाव जोङो थास' बुगाखौबो जोङो। समानै बा समानै नांगौखिनिखौ जोङो। होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ बे खौ ना ना थास' बुगा आरो खारदैखौ जोङो मोजाङै मिक्स खालामनानै देनानै बेखौ जोङो देखांबा मा मोनसेयाव जोङो थेमा मोनसेयाव जोङो बे सोनाय जायो आरो बे खेमायाव जों सोनो लाबोला बे मायाव जोङो नाफामखौ गुदुं गैयै नारसोनानै सोनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बेवहाय जेबो बार हाबनो हाया आरो नोंथां जेब्ला
औ।
बेखाय जोङो नाफाम नाफामखौ जोङो बेफोरबायदि गुरुं गैयााजसे जोङो न नारसोनानै सोना दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
बे सोखां जों थेमायाव जों थेमासे सोखांनानै। बेनि सायाव ओ लाइ लाइ बिलाइ बा लाइ गोरान बेखौबो जोङो नाय जायो आरो बेनि थेमायाव थानाय खफाखौ जोङो गोरायै मारिना दोननाय जायो आरो नोंथां। बिदि बिदिनो जोङो। बेखौ जोङो। माखासे बा माखासे बारनानै जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
बिदिनो नाफामाबो मोनसे बर'फोरनि जाग्रा मुवा बायदि आरो नोंथां। बेनिखाय जोङो बे नाफामखौ बेफोरबायाददिनो एसे खस्थ' खालामनानै बा नाफोरखौ जोङो बायनानै बे जोङो ओ फोराननानै जोङो बेफोरबायदिनो नाफाम खालामो आरो नोंथां।
औ
ओ बिदिनो जोङो नाफामखौ जोङो जानानै जोबोर मोजां नाङो आरो नोंथां।
औ
बे नाफामखौ जोङो बर'फोरखौ बांसिन बांसिनै खालामनाय नुयो आरो नोंथां। नाफामा जानो थाखायबो थावसिन आरो नोंथां।
औ
नोंथाङाबो नाफामनि बागै बा नाफामनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ
नाफाम होनो बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि फोर गासैबो मिथिजोबखायो नोंथां ओ बिदिनो बिफामखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायना होनसै नोंथाङाबो फोरमायखाबाय। जिखिनि रोंगौ बेखि बेखिनिखौ औ मा होनो नाखौ जोङो बहानिफ्राय बा दैमाफोरनिफ्राय नङाबा फोथारफोरनिफ्राय बिदिनो गुरना लाना फैनानै नङाब्ला बाजार फोरनिफ्राय लाबोबायनानै लाबोनानै बिदिनो नाखौ जोङो सायनानै मा होनो बिदिनो सायनानै सान्दुङाव गोबाव फोराननानै दोननांगौ। बिनि उनाव जोङो थास'खौ थास' बुगाखौ बिदिनो नांगौखिनिखौ ओ जिरनानै एबा सायनानै जोङो आरामसे सान्दुाव होना दोननांगौ दसे समाय। बिनि उनाव बे थास बुगानि आटथाया जिहेतु राननांगौ ना नोंथां आटथाया रानबाय बिदिनो औ बिदिनो ना गोरानाबो जोंना राननांगौ मोजाङैनो। ओ बिनि उनाव जोङो दिंखियाव देयो। ओ बिदिनो देनानै थास'खौ थास'खौदो नाखौदो बिदिनो लगायनानै जोङो देनांगौ नोंथां। बिनिफ्राय औ बिनि उनाव बिनि उनाव बियो नाफाम जायो बेनि उनाव जोङो माबाखांनानै बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो देनानै न'आव लाबोनायनि उनाव जोङो नाखौ नाफामखौ बिदि लारु बायसा सिथुमनानै दोननांगौ बिदिनो पयामफोराव नङाबा बिदिनो औवानि हासुंफोराव जोङो नारसो नारसो मोजाङैनो सोनो नांगौ नोंथां। ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ गोबाव दोननांगौ। होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिदि जों बांद्राय रोंजोबा ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ गोबाव नि उनाव जानो हायो बिदिनो नाफामखौ जोङो माबायदि संनांगौ बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथां जोङो नाफामखौ औ बिदिनो दैजों दै खौ होग्रोना लानानै बिनि उनाव दै एसे होनांगौ बिनि उनाव खारै हाइजें सामब्राम बेफोरखौ देनानै मोजाङै होनांगौ आरो फालौखौ एसे गोसा होनांगौ होमबासो नाफामा खद जायो नोंथां थावो आरो औ बिदिनो जोङो बि नाफामखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जायोना जाया जों बेखौ मिथिया नोंथां जोंनि बर'फोरा बे नाफामखौ जाखाथारो आरो गासैबो मा ना बे नाफामा जोंनि बर'निबो मैगं जाहैबाय नालाय बिदिनो जोङो औ नाफामखौ जोङो जोंनि बर'फोरा जाखाथारो आरो बिदिनो बेफोर नाफामफोरखौ जोङो हटेलफोरावबो फानो बिदिनो गोबाङानो जानानै मोजां मोनो नालाय बिदि ना बिफांफोरखौ जोङो फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो औ नाफामखौ जोङो फैया सिस्टेमबो फाननो हायो गोबां रां मोनो जोङो बेफोर रांजोंनो जोङो न'खरफोरखौ सालायनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो औ जोङो माने बर'फोरा जोबोद मोजां मोजां मैगंफोर बानायनानै जानो हायो नोंथां बेफोर ना बिफांफोरखौथ' गुबुन हारिया मोन थिया आरो बानायाबो जों बानायाबो बायदि मोनदों जों खिन्थु जोंनि बर'फोरा नाफामफोरखौ गोबाङानो बानायो आरो बेफोरखौ फानोबो आरो बानायनानै नोंथां बिदिनो औ जोंनिथिंथ' दा नाफोरखौ एसे खम फैनो मोनो बांद्राय ना उनु मोननो नागिरा बिदिनो जुदि औ बबेबा जायगाफोराव गोबां ना मोनसोनाय जायगाफोराव बिदिनो बिदि नाफाम देनानै जोङो फाननो हायो आरो नोंथां बिदिनो
अ
गोबां औ माखासे देनो हायोबा नों गावनिनो लाब जायो बिदिनो मोजांबो जायो रां रुफा खामायनो हायो नोंथां आरो जोङो नाखौ औ जों नाखौ फाननानैबो जोङो रां मोननो हायो नोंथां बिदिनो औ जोङो गोबाङानो मा होनो बिदिनो मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो औ नाफामा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोंनि बर' हारि रिया नाफामखौ जाखाथारो गासैबो ओ जों फिनायाव नोंथां औ ओ दानाथ' मा होनना बुङो बिदि नाफामफोरखौ ओ सोरबा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ नाथाय दानिया बिदि नाफामफोरखौ मोननो थाखाय गोब्राब जायो नोंथां ओ मानोना नाया औ जोंनिथिं नाफोरखौ औ खम मोनो नालाय गुबुन जायगायाव खिनथु नाफोरखौ बुरजा मोनो बिदिनो बानायोना बानाया बेखौ जों मिथिया खिन थु ओ ना मोननाय जायगायाव ओ बे नाफामखौ खौ बानायथारो आरो नोंथां ओ जानानैबो
बिदिनो ओ जोंनि जायगाफोरावथ' गोबाङानो ओ नाफोरखौ मोना नालाय नोंथां आरो बिदिनो औ आरो बिदिनो ओ मा होनो नाफामखौ सोरबा सोरबा मिनथियाबो जानो हागौ नोंथां ओ दानिया जोबोद औ नाफोरखौ खम मोनो नालाय ओ बिदिनो जोङो नाफामखौ बानायनो हाया आरो थां जानो लुुबैब्लाबो आरो बहाबा जुदि ओ माने गोबाङानो खम मोनो जानो लुगैब्लाबो मोना ओ बायनानै बायनो नागिरब्लाबो मोना बिदिनो ओ गोबाङानो खम मोनो आरो जोङो ना खमजों बानायनो हाया नोंथां बेफोर नाफामखौ जुदि जों ना खौ जों ओ बुरजा मोनो अब्लासो जोङो ओ नाफामखौ बानायनो हायो आरो नोंथां ओ जोंना नोंथां रायलायनानै जोंना समाबो जाबाय ओ बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै नामा नोंथां गोजोननाय थाबाय औ दे बिदिब्ला नोंथां